हेल, औ। खोनादों ना नोंथां?
दानो उम मा खालामदों नोंथां?
आङो ओरैनो दङ नोंथां।
औ। खबरफोरा मोजां?
खबरफ्रा मोजां औ।
औ। नोंथां ओ नोंथांमोननि थिं ओरैनो दावबायग्रा बेबायदि जायगा दं नामा एसे मोजां दावबायनानै नायथिंनो हानाय
नंगौ दङ जोंनिथिंजाय ओ गोबां दावबायनो थाखाय जायगा दङ नायनो थाखाय दा ओ आथिखालाव गरम बोथोरनि थाखाय फ्राय ओ जोंनि माखासे ओ नोगोरारिफोरा गरमनि थाखाय थानो हायैनि थाखाय जेरै ओ मोनाबिलि, सरलपारा आरो मोनाबिलि समफ्राव ओरै खाथियावनो हाग्रामा ब्रिज बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनो हायो लोगोसे ओरै ओ जोंनि साखाथियावनो नाकाथि हाजो बेफोरबायदियाव दावबायनो थाखाय जायगा दं आरो।
औ। अ बेे ना बे नाखाथि हाजो बे हा-हाजोयाव थांनो था
औ नाखा थि हाजोनि थाखायथ' जोङो ओरै बङाइगाव ड्रिस्टिक्टआव गोलैयो बेयो
औ।
थियानो जायो जोंनि थेवब्लाबो ड्रिस्टिक्टआ बङाइगाव ड्रिस्टिक्ट गोलैयो। दा जोङो बेखौ माबाजों ओरै नैबे साप्राखाटा साप्राखाटानि सेरजों मोनसे फ्लाइअभार दङ बेनि गाहायजों जों थांनो हायो। लामाया गोजानानो बिनिफ्राय ओ बेसिबां आथार किलमिटारसो जाहैनो जाहैनो हागौ नाकाथि हाजोसिमाव। जोङो बाइकजोंबो थांनो हायो बाइक साइकेल लानानै थांनो हायो आरो खारजोंबो थांनो हायो खारखौ जोङो मोनसे ओ हाजोनि साखाथियाव फिल्ड दङ राभाफोरनि राभाफोर नालाय बे जायगायाव बांसिनै राजबंसि राभाफोर दा बिसोरनि बे फोथारावनो दोननानै हाजोआव थांनो हायो।
ओं
जायगाया जोबोद मोजां गोजौआव जेब्ला गाखोनानै ओ भिउ नायगोन गावखौनो खुद बिराद मोजां मोनगोन आरो गोजोननाय मोनगोन हाजोआबो बारा गोजौ नङा नालाय देर घन्टासो नि जायो गाखोगासेयाव
औ थिखिनिसिम गाखोनो देर घन्टासो नांगौ आरो ना
औ गा खोनो देर घन्टासो नांगौ।
ओमफफ्राय बे ओ मानास मानास हाग्रामाफ्राव नोंथाङा दावबायफेरबाय
मानासाआव आं दावबायफेराखै नोंथां
ओ नोंथां आं बो दावबाया खै दावबायनायालाय बेयाव मानासआव थांफेराखै उम
आंबो खाथिबाबो थांनाय जाफेराखै नोंथां
औ औ
ओरैनोथ खोनायो मानासाव गोबां जोङो ओ जिब जुनारनि भान्दार बुंनानै लाबाबो जोंहा खहा गैया मानो होनोबा गोबां जिब जुनारखौ जोङो मानास हाग्रामायाव मोननो हायो
औ
जेरै ओ मैदेर गान्दा मोसौ आ मोख्रा मै दावराय जिबौ जिबौ आरो मोफौ खासेव गोबां रोखोमनि जिब जुनार जों मोननो हायो आरो मैसो
माने ओ औ फ्राय माने ओ हाग्रायाव दैयाव थानाय जुनारफोरखौ मोननो हाजोब आरोना बेयाव
दैयाव थानाय नों औ मोनो बे जोङो माब्लाबा माब्लाबा खौरां बिलाइफोरनि गेजेराव मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओइ गंगा थिग दल फिन थायोना मोनसे एसे खुगा गोफार
औ-औ
गोदैयाव थायो दा बेफोरबायदिखौबो जों मोननो हायो
औ
गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो आरो
औ नोंसोरना अ
सानदों नामा
औ थांनोथ थांनोथ सानदों नाथाय समफोरा ओ गोरोबोबा मिला बिदिनो बोथोरफोरजों गोरोबनो हायो ला मालाबा थांगोन थांनानै नाय नायनो गोसो दं लुबैदों औ
बिनि थाखाय जों आंनि मिथिनायाव नोंथां ओ जिब साफारि लानो हागोन ओ इलिप पेन राइट लानो हागोन माने बेनि गेजेरजों नों हाग्रामाखौ नायदिंनो हागोन आरो
औ
आरो जोंनि ओ भारतारि ओ नौनारिफोरनि थाखाय एन्ट्रि पासआबो खम थामजौनि औ थामजौसोआवनो एन्ट्रि पास मोनगोन आरो आरो फरेेनार फोरनि थाखाय जिनैजौ जिनैजौसोआनो जायो खोमा एक्जाक्टलि आं मिथिला आवगायाव बिदिनो खोनादोंमोन आरो
ओरैनोथ गोबां ओ मा होनदों हायुंङारि ओ हाग्रामाफोर दं नाथाय फाय फ्राय आं मोनसेल दावबायदों जोंना ओरै ओ अरां अरां नेसनेल पार्कआ औ एसे खाथि जायो बेयाव बेयाव दावबाय बायो आरो आं खनसे अ बिदिनो
गामियाव
ओम बेयाव गोबां नुदों ओ गान्दा, मै औ लोगोसे मैदेर मालाबा मालाबा मालाबा औ दाउफोर औ दाउ दं मालाबा बा ओ‌ मोसा फोरबो नुयो नाथाय आं ओ मोसाखौ नुनो मोनासै आरो बै दावबायनाय समाव औ
नोंथाङा थांनायाव माजों थाङामोन बेयाव?
जोङो जोङो जोंना बारा गोजान जाया नालाय एसे ओ जोंनि फ्राय जिबासो किल'मिटार जागोन आरोना ओमफ्राय न'निफ्राय आं गारिजों थांदोंमोन कार जों लोगोफोर जयैनो ओमफाय खारजों थांदों आरो थांनानै उनाव बेयाव ओ जिपसि साफारि लाबाय लानानै ओमफ्राय बेरायथिं
जोबोद मोजां ओ बे अरां नेसनेल पार्कआव दावबायनो थाखाय बबे समा साबसिन होननानै नोंथाङा सानो खाथि हिसाबै नों? दाथ' एसेबाबो साबसिनै मिथिगौ
औ औ औ बेयाव दउ बायनायनि समा जों
औ औ‌ गुबैयै बुंनो थांब्ला ओ जानुवारि जानुवारि फेब्रुवारि जाय समाव जोङो दै दै जाया मेसें बोथोर बे समाव साबसिन आरो बेरायनो दाथ' दैज्लां जाबाय दाथ' ओ गोब्राबसै माने दायो आरो एसे औ माबायाबो ओ दा जिपसि साफारि मोननाय नंला खोमा दा स्टप जाथ' सिगोन
अ अब्ला माजों दावबायगोन? जुदि माब्लाबा सोरबा फोर दावबायनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव।
दैज्लां बोथोरावथ फ्राय माने मालाबा सुबिदा मोनबा लाङो खोमा थेवबो फ्राय माने बन्द' थायो आरो दैज्लां बोथोराव अखानि बोथोराव। औ औ औ। मानोना आरो जायगा फोराबो एसे दै जायो ना लाय ओंखायनो
नोंगौ।
औ।
ओ नोंथाङा माब्लाबा सरलपारा मोनसे ओ टुरिजिम प्लेस बयनिबो आथिखालाव मोजां मोनजानाय जायगा बेयाव बेराय फैफेरबाय नामा?
आङो सरल-सरलपारायाव थांफेराखै थांफेरनायालाय ओजोंहाय बेरायनो मोनाखै। जों ओरै ओ एसे औ एसे गोजान जायो। ओरै जों बेरायदों भैरब कुन्द'फोराव बेरायदों ओमफ्राय ओरै बाक्साजों स-सकि ओ हाजो बि फ्राव बेरायदों। नोंथाङाबो ओ नोंथां औ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन?
आं मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदोंमोन नोंथां?
औ दे।
ओं, खै-खैरबकुन्द' हाजोयाव माखासे ओ गोजामारि सुबुं फोथायनायफोर मोननो हायो नामा?
औ भैरब कुन द'याव जोङो मोनस से ओ दङ, मोनो बेयाव ओ माइब्रा हाजो होनो बे भैरबकुन्दनि दैमा बोहैलांनाय बे दैमा जिङावनो दङ आरो बेयाव। ओ जोङो सिबिनाय खौ नुनो मोनो। बेयाव आलारि बाथि बायदिसिना सावो मानसिफ्रा। बेयाव आं बे ओ बिनि गोथौ फिथि-फोथायनायखौ मिन्थिला खिन्थु माबा मोनसे बेयाव फोथायनाय दङ आरो। औ औ, रहस्य दं औ।
जोबोद मोजां। बे जायगा बे खैरबखुन्द' ओनसोलाव ओ फ्राय जोंनि मानसियानो दङना?
औ। फ्राय ओ ओ बिथिं ओरै लामा सिदाजों थांनायावथ' जोंनि ओ गासि जोंनि मानसियानो गोजा। जेरै माबाजों भुटान हाजो ओ हादोर नांजाबनायसिम उम गासिबो दङ आरो।
औ औ माने आं बे जायगा सिम सहैफेराखै नालाय नोंथां ओंखायनो सोंनानै लानाय जाबाय। अह' थांफेरनाय जाथ'याखै। देनां सुबिदाफोर मोनोबा थांगोन।
अ' दे होमबा नों आं ओ दोनथलायनोसै। औ दे।